हेल' हेल'।
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दा ओरैनो दंना?
औ दङ।
अ अब्ला माने नोंथांजों आङो बेफोरबायदिनो दिनै जोंनि आबहावाफ्रा मानि थाखाय गुबुंले जाबोखो बा सिगाङाव माबादिमोन आरो लोगोसे जोङो मा मा खालामोबा माने बेफोरबायदि आबहावाफोरखौ गुबुं ले जानायफोरखौ जोङो होबथानो हागोन बेफोरबायदिनि सायावनो सावरायनो साननानै नोंथांनो फन हरदोंमोन आरो नोंथाङा दा सावराय औ अब्ला नोंथाङा एसे बुंना होदो दे
आ माबानि ना ओ मा होनो आबहावा गुबुंनायनि सोमोन्दै आरोना आबहावा औ आबहावा होनोब्लाथ' जोंनि बे सोरगिदिं थानाय बुहुमनाय जेरैहाय दाावमा-दाउसा, जिब-जुनार' बिफां-लाइफां' मानसि गासैखौबो लानानै बेनो मोनसे आबहावा जायो नङा होमबा दा बेयो मानि थाखाय गुबुंले जायो बेखौ नोंथाङा सोंदों आरो ना
औ
बेखौ आं खोनथायायो हब्ला जोङो दायो आबहावा गुबुंले होननानै बुङोबा बेवहाय ओ मा होनगोन बे खो बार गुबुंनाय हा गुबुंनाय बेफोरबायदिया थाफायो नालाय
औ औ नंगौ
ओमफ्राय ओ सब बार गुबुंनाय हा गुबुंनाय ओ आरो दै गुबुंनाय बेफोरबायदियाबोथ' ओ माबायावनो ओ मा होनो आबहावा गुबुंनायावनो मोनसे माने मोनसे मोनफा मोनफा बाहागो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बेहाय ओ जेनेबा हमना लादो जोङो जिबायदि दंफां दानफायो नङा होमबा? दंफां दानफायो बिनि सायाव बे जेनेबा दंफां दानफायनायाबो ओ मेन मा ओ होनो जाहोन आरो ना आरो जोङो दाखोर दाला गारनाय जेराव मेराव दाखोर जाला गाननाय साब सिखन दोनै आरो बेजों लोगोसे गेसाव गो फोन साफानो खालामा लासोनो जेराव बेजों लोगोसे ओ मा होनो मुवा बेसाद लेथ्रा लेथ्रिफोरखौ सावनाय सावनायाबोथ' लेथ्रा उखुन्दैनि थाखाय बेबो मोनसे बार गुब बुंनायाव बारग बुंनायनि मोनसे जाहोन जाहैयो नङा होमबा
औ नंगौ
आरो बिनिफ्राय ओ कलकारखानाफोर इन्डास्ट्रिसफोर ना बेफोर इन्डास्ट्रिसफोर सालायनायनि थाखायबो ओ गोबां मा होनो अ बार गुबुंनाय बा जुदि इन्डास्ट्रिसफोरा साउन्दड होयो बा बेयाव नयस पलिउसनबो होननानै बुंगोन बेखौबो बेफोरबो मोनसे मोन मोनसे ओ गु माबा आबहावानि गुबुंनायनि बा-बाहागो आरोना माने जाहोनफोर जाहै बेफोरो दायो ओम गोदोहाय गोदो नो-नोंथाङा बेखौबो सोंदोंमोन ना गोदोहाय माबायदिमोन ओमफ्राय दा माबा माबायदि बिनि फारागखौबो खोनथानो खोन्थादोंमोन ना थ गोदो हाय इमान इमान बिदि आबहावाफोरा गुबुंले जायामोन आर ना मानो होन बा गोदो जोङो नेचारेल एखेबारे मा होनगोन ओ गारि मथरनि सोलायै जोङो ओम गराइ गारि बा मोसौ गारि बेफोरबायदि जों हान्था मेलायावहाय बाहायोमोन ना बेनि थाखाय माने ओ गाज्रि खुन्दैफोरखौ जोङो मोन मोनामोन आरोना आरो गोदो कलकारखाना गिदिर गिदिर गैयामोन नालाय बिनि थाखायबो माने आबहावा गुबुंनाया माने खममोन आरो खिनथु ओ दायो दानि दानि मुगायाव माने गोबां गारि मथरफोरबो ओंखारबाय आरो गारि मथरजों लोगोसे बिदिनो आ माहोनो जिखुनु मेसिनस फेक्ट'रिसफोर बा आरो कलकारखानाफोर इफोरबायदिनि थाखायनो इन्डास्ट्रिस बेफोरनि थाखायनो माने गुबुं जानायफोरा बांलांनो हमबाय आरोना आरो दा आरो दा बे दंफां दानफायनाया बेराद ओ गुबै माने मेन ओ रिजोन आरोना बेबो मानो होनबा दंफां दान फायनायनि थाखाय जोंना अखाफोरा खम जालांनो हमो आरो जेब्ला अखा हायो दैबाना जानो गो उम मा होनो दै बानाखौ दैबाना जानो माने चान्स थायो आरोना दंफां दानफ्लाय दान दान थायोब्ला मानो होनोबा दंफां थायोब्ला जोंनाव बेयाव रोदाफोरा हाफोरखौ रैखाथि खालामनानै माने ओ हा गिसि गुगानो हाया बेफोरबायदि जायो खिन्थु दायो बेफोरबायदिखौहाय बुजिआ मानसिफोरा माने दा थाखा फैसानि थाखाय दंफां दानफायनायनि माने दंफांनि बेफार फालांगि खालामो ना बैफोरनि थाखाय माने बिसोरो जेनेबा जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ बुजिया नालाय ओंखायनो बेफोरबायदि थाखा फैसानि जुनैबो बिदि खालामनाय जायो आरो
औ
दायो नोंथाङा एसे फोरमायजागोन नामा बिनि सोमोन्दै
बारहावानि सायावनो ना?
औ औ
अब्ला माने जेनेबा बुंनो थाङोबा गोदोनि समाव इसिग्राब बायदि बिदि गुबुंले नङामोन बा पलिउटेड नङामोन आरो माबाया बार बारफ्रा बुंओ थाङोब्ला मानो होनोब्ला दिनै बे बुहुमाव गोबां माने बेफोरदि सुबुंफोर उजिनायखाय बिथांमोना सोरबाया गावनि थानो थाखाय न बा सोरबाया बिदिनो माबा मोनसे माबा मोनसे जाहोननि थाख बेबायदिनो गोबां दंफां लाइफांफोरखौ दानफायगासिनो दङ जायनि जाउनाव माने बे बे बुहुमनि बारमणडलाव बुहुद माने गोहोमै मा ओ मा होनो बेखौ ओ दिफेक खालामगासिनो दं आरो। दा बिनि ओ बिनिखायनो माने जोङो हानाय हानाय सिबांखौ जोङो दंफांफोरखौ लाखिनो नांगोन। आरो बेजों लोगोसे दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायद जेरै दा गोबां बेफोर बायदिनो इन्डास्ट्रियेलफोरा दिनै खुलिबाय दा बे ओ बियो माब्रै मैला खालामदों होनो बियो बेयाव बाहायनाय जिथुनाखि जे गिदिर गिदिर माखासे मेसिनफोर जायफोरनिफ्राय माने गोजो गोसोम उखुन्दै आरो बेफोरबायदिनो गोबां माखासे गेसफोरा दिनै ओंखारो। दा बेफोरबायदि ओंखारनाय गेसफोरा उखुन्दैफोरा जोंनि बारमणडलफ्राव गोसारनानै ओ बियो दिनै माबाखौ बार मन्दलपखौ खोब गाज्रि खालामबोदों औ गुबुंले खालामदों बेजों बेजों लोगोसे आरो जोंहा दिनै ओरै बिफां- लाइफाङआो खम जानायलाय आरो बेजों ओ मा होनो सुबुंफ्राबो बारा जानायलाय जिहेथु मानसिफोरा लानाय अक्सिजेनखौ बिफां -लाइफाङा हगारो आरो बेजों लोगोसे मानसिफ्रा जिथुनाखि हगारनाय हां हगारनाय कार्बनडाइगेस बेखौ बिथांमोना माबायो ओ बो बोनानै लायो बिथांमोनहा हां हिसाबै लायो दा बेनि थाखाय माने बिफां -लाइफाङा खम जानायनि जाउनाव दा गोबां बिदिनो मानसि सुबुं बिफां- लाइफां मा होनो जिब -जुनार फ्राबो माने एसे- खैफोदाव गोलैनाय बायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
आरो बेनो जे जोङो सोरांब्लानो बा अखा नायब्लानो जोङो ससे लामा हान्थिनो थाखायबो बेफोर बायदि गारि मथरफोरखौ जों बाहायो जायफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा दिनै जोंनि बारमण्डलफ्राव गोसार -नानै जोंनि बारखौ बुहुत गुबुंले खालामगासिनो दङ।
औ
आं सानो जे जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय माबोरै होबथानो हागोन आं इसे बुंनो नामा नोंथां दा- दा जोङो बेफोरबायदिखौ होबथानो बुङोब्ला जोङो ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जि लामा हान्थिबाय थानाय जों बेफोरखौ गावगा -बागाव गा नायफोरखौ एसे बाराद्राय बाय बाहायालासिनो जिथुनाखि गभनमेन्टआ होनाय माखासे ओ ट्रेन्सपर्टेसननि थाखाय जेरै ट्रेनफोर बिदिनो बिदिनो गुबुन -गुबुन राहाफोर होना दोननाय दङ गभर्नमेन्टआ बा पाब्लिक ट्रेन्सपर्टफोरखौ जोङो बाहायो ब्ला निजेनि गारिफोरखौ जोङो एक्सट्रा बिदि थाव सावगारनानै जोङो थांनो गोनां जानाय नङा। जायनि जाउनाव जोङो गारि गंसे खमायोब्लानो जोंहा बारमणडलाव एसेबाबो जोंहा माबाखौ फैगोन होननानै आं सानो।
औ।
आरो बेजों लोगोसे जिथुनाखि दानि जुगाव दा गोबां रोखोमनि बेफोर बायदि बाइकबाबो जा बा मटर साइकेल आरो गारि फोरबाबो जा बेफोर बायदि दिनै गोबां रोखोमा माने भेटेनारिनि ओंखारबाय जाय जायफोरा माने जोंनि बार मण्डलनि थाखाय गा गोहोम खोख्लैया बा गाज्रि नङा मानो होनोब्ला बेफ अ बेफोरनिफ्राय दिनै बेफो। बेफोरबायदि गाज्रि उखुन्दैफ्रा ओंखारा जाय जायफ्रा माने बेटारिजों खारनानैनो। दे। बेटारिजों खारनानैनो बेटारि चार्ज होफिननानै जेनेबा बेखौनो सालायबाय था। जानो हागोन आरो बेनि थाखाय माने आं सानो जोङो बेफोरखौ एसे एनै हानायखिनिखौ जोङो बाहायलाङोब्ला बा ससेल' लामा हान थिनायफ्राव जोङो बेफोरबायदि गारि मथरखौ लाङा लासिनो बेफोरबायदिनो साइकेलफोरखौ लाङो ब्ला जोङो माने औ। माने जोङो बेफोरखौ एसेबाबो होबथानो हागोन होननानै आं सानो आरो। आरो लोगोसे जोङो जिथुनाखि दा जेसेबां दङ अ बिफां लाइफां। फोरखौ दानबाय बिनि जायगायाव जोङो एसे एसेबाबो गायनो हमफिनलांनांगोन आरो अब्ला जोङो माने बे बार मण्न्दलफोरखौ जोङो गोग्गो खालामफिननो हानाय राहा लामायाव फैगोन होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ नं
जिहेथु दा दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दा बिफां लाइफां खम जानायनि जाहोनाव दिनै अ अखा हानायफ्राबो खम जालांबाय बात बिदुंफ्राबो बारा जाबाय गरम बारा जाबाय जायनि जाउनाव माने बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय दा आबहावा याव माने गोब गोबाङै माबा इफेक्ट गोलैनायखौ आं नुदों आरो
औ
दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावदोंं नामा बा सोंनो?
आ नों बिफां लाइफां गायनायनि सोमोन्दै बुंबायना आं होनबा समाबो जाबाय आं सानदों माने अ उनावहाय बिदिनो सम मोनबा राय्लायफिनजासिगोन खोमा होननानै
औ
औ दे होमबा हबायसै ना टाइम होनायनि थाखाय
औ धन्यबाद सै नोंथां
आयौ